औ मोजाङैनो दंना
औ मोजाङैनो दङ
औ जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो
बेरायनायनि बागै रायज्लायनोसै नामा
औ बेरायनायनि ओमफ्राय बिदिनो गेमस गेम नि बागै
गेमनि बागै बालाय गेमनि बागैल' रायलायनोसै
बिदि बेरायनायनिखौ रायलायनोसै दे
हो
बेरायनायनिखौनो रायलायनो सै दे होनबा ओ- दाथ' बोथोराथ' बिराद गरम ना दिनैथ' दिनैथ' जि सान्दुं दुंदों जि गरम जोंनिथिंजाय औ औ अबाव मबा सरलपाराफ्राव दुगैनानै गोजोननानै थानो मोजां जाथारदों बोथोरा माने बिराद गरम ना ओमफ्राय गरमाव सम खारेन्टबो थांबाय थाबावोसो
खनबेसे थांखो नोहालाय सरलफारायावलाय
ओ-ओरै ओरैनो बहुतबार थांबाय जेनेबा बा खननै खनथाम खनब्रै खनबासो जाबाय आरो एथु दाबायदि गरम बोथोराव माने बयबो थाङो आरो सरलपारायाव
ए।
औ दुगैनो बयबो थाङो दाबायदियावहाय आरो नै बोथोरा दिनै गरम ना दिनैथ' बिराद मानसि जागोन बेवहाय आरामनो नोङो फुसखा पानिफुरिफोर लांदो पानिफुरिफोर लांदो जेनेबा आराम दुगैदो दुगैनानै गोजोमबाय थाबोदो औ दुगैदो औ गोजोनबाय थादो आरामनो दै सेरावहाय जायै लोङै दुगैदो बे माने बिराद मोजां जादों आरो नोङो गुसु ओ ओरैनो कारेन्टफोर थायाबाहाय गरमावहाय ओमफाय आरो नैबे क'क्राझारनि मोनसे वाटारफल दङो माबा वाटारफलानो खोमा हाव हाव होननाय बेयावबो बिराद मानसिफोर थाङो
अबियाव कक्राझारनि मोनसे वाटारफल दङ हाव हाव होननाय नुफेरबावाखैमोन खोनाफेरबावयाखै मोन दोनैसो खोनाबाय आं नोंनिफ्राय खोना आं दिनिसो खोनाबाय अबे साइडथिं
ओरै देरबिलथिंजाय दङ देरबिल थांग्रा लामाथिंजायनो आरो औ औ वाटारफल माने औ औ गोलोमो माने गोलोम बोथोराव बांसिन मानसिफ्रानो गोलोम बोथोराव थाङो गोजां बोथोराव फ्रायानो थाङा खिन्थु गोलोम बोथोरावहाय थाङो आरो
लायो
गोजौ गाहाय जेनेबा नों हाजोनि लामायाथ' एसे माबा जाखायोना औ एसे गाज्रि आरो जेनेबा अन्थाय आरि जायोना हाजोनि लामाया
आङो बिदि वाटारफ्राव बिदि गोलैनाय हाजो जायगायाव बेरायफेराखै बेरायनायालाय
औ नोंथाङा मालाबा बेरायहैनो हागोन जेनेबा गरम दाबायदि बोथोराव आरो लोगोफोरजों जमानो गारि स्कुटिफोर लादो ओमफ्राय थांदो क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान जाया बिदिनो देर घन्टा फोर जागोन आरो नों लासै लासै सालायोबा दुइ घन्टाफोर बेफोरबायदि जालाङो आरो औ ओरैनो नोंथां थ' ओ ओरैनो अबेथिंजायबा बङाइगावफ्रावबो बिदि दुगैग्रा दं नामा जेनेबा गोलोम बोथोरफ्राव
बंगायगावथिंथ' बिदि बेरायगा गैया ओइ माबा दङ ओरै नाखाथि दङ आरो नाखाथि हाजो बेयाव थाङो बङाइगावनियाव ओरैनो ' बिदिनो वाटारफुल गैया ओरैनो मानसिफ्रा बिदिनो गा फैनानै बेरायहैयो आरो
औ दाबायदि गोजां बोथोराव थांजायो आरोना आं थांफेराखै
आंबो थांफेरनाय जायाखै खिन्थु आंना लोगोफ्रा मेर्ला थांबाय आरो खिन्थु आंहा सो थांनाय जाफेराखै थांगोन र' मालाबा जोंहा ज'नो बेरायहैनो
औ औ
ओरै सरलपारायावबो मालाबा बेरायहैनोसै नामा ज'नो
ओरैनो मानसिफ्रा मा टाइमावहाय थाङो बांसिन बेवहाय नाखाथियाव
ना खाथियावथ' थांनाय टाइमाव मानसिफोरा सोरबा सोरबा एप्रिल टाइमाव बेरात
आतसा माबा फेस्टिभेलबो जायो दां ना
जेबो जाया आजिम ओरै माबाथिं जायो नैबे भुमेस्राव माबा जायो आरो मेला जायो माबायाव एप्रिलावनो जायो बेबो हाजो मेला जायो ओमफाय गा थायो मानसिफ्रा बिदिनो बावखुंग्रि बायदि जायो आरो माबायाव नैबे भुुमेस्र हाजोआव बावखुंग्रि बाय बिदि मानसिफोर मेरला गाखोबफैयो ओमफाय बिदिनो मन्दिरबो दङ बिदिनो फुजा होयो मानसिफोरा ओमफ्राय मेलाबो जायो बिदिनो गासिबो ओ खेला-देला गासिबो गोबो होजोबो आरो बावबो ।
औ औ।
होमबा ओरैथ' जेनेबा दा दुगैग्राया गोलोम बोथोरावहाय सरलपारा दं, हावहाव दं ओरैनो मान सिफ्रा दिरबिल देब्लायफोरावबो थाङो थांजायो जेनेबा बांसिन दाबायदि गोरोम बोथोराव नोङो दुगैनोसो थाङो नालाय थ' मानसिफ्रा बांसिन सरलपारा ओमफ्राय बे वाटारफल बेयावहाय थाङो आरो
औ बांसिनानो आंबो थांखांबाय माबायाव सरलपारायाव खनसे ओ ओरैबायदि मोजां खा ना जायगाया दाबुंसै दैयाबो ओरैबायदि गुसु
जायो।
दुगैनानै फैखांबाय जोंबो बिराद गुसथुखालै दैया ओमफ्राय ओरै बायदि दाहार ना माने बिराद दाहार।
ओ अखा हाबाथ' थांजाया ओरैबायदि माने माबा जायो आरोना दैयाबो
गुबुंले जायो लेथ्रा जाबोयो माने हाजोनिफ्राय फैनाय दै नालाय
औ दैयाबो गोथौ जाबोयो आरो
ए ओरैनो नोङो सान्दुं गोसाथारबा थांजायो ।
औ औ दैया दैयाबो सान्दुं गोसाबा एकदम गोगो स्रां स्रां बिदि नों जेनेबा हायावहाय माबायदि अन्थाइ दं बेफोरखौ नुलायो आरो
औ ओमफ्राय माबायावसो, मा होनोमोनलाय? लामाखौसो एसे गिहरनाांगौ जायोग आरो बे सरल फारनि थांग्रानिया एखमबा एखमबा मैदेर फोरबो फैयो नालाय लामायाथ' मोजां मोजाङा ओमफाय मैदेरफोर फैयो ना ।
औ औ अखा हानाय टाइमावहाय माने बिदि होनो आरो मानसिफ्रा आंथ' दिनैसिम माने थांबाबो लोगो मोनफेराखै नालाय फैनाय थाइमावहाय जेनेबा बा‌ ओ मैदेरा फैयो थाब जेनेबा फै बिबायदि होनो आरो हर थ'नानै फैयोना खारन बिसोरो ओंखारोना जेनेबा एसे सिरि जाबा । ना सानाव नोङो गारि खारनाय मानाय जों मैदेरासो हाग्र बारियाव थाङोन ना बाखिथ' लामाया गोदोहाय मोजां नङामोन ना एसे जेनेबा हाखर हाला दंमोन खिन्थु दा लामा मोजां खालामबाय । लामाया बरिया जाबाय
जों थांबाबो बांद्राय गाज्रिद्राय नङामोन। बे मोनसे ओरै गेजेराव उल्थापानि थांग्रा दंना बे ससेनिफ्राय खिन्थु बिराद गाज्रि मोनलां गासिबो दा माबा जाजोब्बायना र
औ औ प्लास्टार माने बिदि प्लासटारथ' होाखै जेनेबा बाला अन्थाय गार
ए जों थांबा बां मोजां नङामोन एसे गाज्रि जानोमोन, नैबे‌ ओरै बिसमुरिनिफ्राय ओरै थांबानो बिराद गाज्रि ना लामा लोगो
औ बिसमुरिनियाथ' जेनेबा बेथ' ओरै सर' होखानायखामोन ओमफ्राय दायो लामाया बिनियासो एसे गाज्रि जाबाय आरो कारन सानफ्रामबो नोङो बेवहाय सानफ्रामबो गारि खारबाय थानाय जायोना आरो अ अखा हानायजोंहाय गारि एसे जे एसे खुरखाबाथाय माने अखानि दै स्लुं थानायजों गाज्रि जानो नागिरो आरो ना मोजाङानो थांजायो ओरैनो।
ओरैनोथ' मानसिफ्रा फन्द्र' आष्टफोराव बेयरायो बेनो जाथायनो
औ गोजानाव बेराय जिथ' गोलोम बोथोर ना आगषटफोरावहाय अबावबाफोर शिलंफोरावहाय शिलंफोराव गोजानाव थांसैथ'।
नाजागोन दे।
औ शिलंआथ' बरिया जागाना
उम नागोन दा गोलोम बोथोरावसो बेरायखानांगौ गुसु आरामनो। बांद्रायखौ सोद्रायबो जाहैनाय नङा नंबाबो
औ औ ।बांद्राय गुसुथ' जाखाया
बे खिन्थु माबाफ्राव बिराद उ उम
मालाबा थांसै नो जमानो माने होम नङाबा गल गरमावहाय एसे थान बायोना। मोनसे जायगायावनो औ। ओरैनो जोंनि ओरै चिरां जायगायावथ' क'क्राझार जायगायावथ' बांद्राय बिदि दुगैग्रा गै खा माने ज' जे दैमा ओरै फैनाय जेनेबा बिदि
क'क्राझाराव बेरायग्राया होनबालाय बे दिरबिल दिबलाइ बे फोरनासै
औ औ
आङो माबायावबो दि्ब्लायावबो खनसेल' थांफेरदों
औ ओम आंबो थांबाय माबायावबो दाबा हिनजाव दिरबिलावबो नोङो आरामसे ओ बिदिनो दुइथा गासोआव ओंखारलांदो नों देर घनण्टाफोरजों मोनहैयो नालाय। आराम दसे थानानै फैदो बार जानानै मानिे बे नों बिलो जाबाय नालाय बिलोनि बारफोरा जेनेबा बे बिलो सेरावहाय दै सेरावहाय बिराद मोजां बार नाङो आरोना। जिरायदो ओं अमा हांनाय दाउ हांनाय लानानै थांदो
ओमहो
जिरायनानै जादो खुसखा पानिफुरि आरि आरामसे नोङो ओ औ औ दाबायदियावहाय नोङो बयथा हा हाथायाव सो मोनखायो ना थ' नोङो दा बायदियावहाय फैजायो आरो जेनेबा लायनानैहाय ओ जादो थांदो । दखान दङ दखान दङ।
सिगाङावथ' निउ इयारावथ' बिराद दखान थायो। खिन्थु आङो निउ इयार नङियाव थांफेरनाय जायाखै।
गावसिनि दखान दं। थायो औ माखासे मानसिफोर पारमानेन्ट गाव गावनि जायनाखि मा बिसोरनो होयो आरो मोननै मोनथामसो दंदां। मोनथामसो जान थागोन औ नों बेयाव नो मोनबावोस' अमा हांनाय दाउ हांनाय
औ औ।
औ आराम बेयावहायनो नोङो जुदि नो टाउननिफ्राय लानानै थाङाबा आराम बेयावहायनो लायदो। आमफाय बेलो सेराव जिरायदो जादो जादो जाना नै नोङा आराम सा सातथायावसो मोना खोमसि जाथारो नालाय साराय सयथा बा आराम ओखार फैदो होमब्ला नोङो बांद्राय मोना फैलाबो जेनेबा न'आव फैनायावहाय उसुबिदाबो जाला बिदि जायो आरो। थान्दा थान्दा बार लानानै आरो ।
औ।
औ ।
ओमफ्राय दोननोसै होनबा?
औ मालाबा ज' बेरायहैगोन र' ओ। दे होमबा औ औ औ दे ।